हेलौ
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा ओ दिनै मा संनो सानदों मा ओंख्रि संगोन दिनै?
ओ दिनैथ' जों हानिया माबासो जागोन दिनै दालि आरो बिदिनो ना नाजों आलुजों जागोन आरो
अ
औ नोंस्रा मा संदों दिनै?
जोंना आंथ' हारसिंसो थायो नालाय। रुमाव आंनाबो बि बिदिनो दालि बेनिफ्राय ओ खांख्रिखला आलु एवनो सान्दों आं। एसे आङो एसे गोबावजों जायो नालाय दाहाय संसिगोन।
औ
ओमफ्राय ओ नोंनि साबसिन मोजां मोननाय बर'नि ओंख्रिखौ खिन्थानो हागोन नामा?
आंथ' ओ बर'नि ओंख्रि बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोननाय होनोबाथ' मोनसेल'थ' बेबायदि गैया माने आङो ओ अनला मेवाखौ बो जोबोर मोजां मोनो आरो नारजि अमाखौबो जोबोर मोजां मोनो माने मोननै बेखौबो समान एखे समान जखायावनो मोजां मोनो आरो आङो,
य सबाइजों दाउ बे मोजां मोनो ना मोना?
सबायाइजों दाउखौ सबायाइखौथ' ओरैनो मोजाङानो मोनो नाथाय आं सबाइखौ इसिबां जाया आरो। आनेगे ओ सबाइ आ थ' बेबायदिनो समाव एसे उदैनि प्रब्लेम खालामो नालाय बेनिखायनो आं सबायखौ बांद्राय जानाय जाया ओमफ्राय ओरैनो आङो ओ मेवा बोथोरावथ' मेवाजों अनलाखौनो बांसिन जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो थास' ओंख्रिफोरखौबो आं जोबोर मोजां मोनो। थास' बिबारखौथ' आं जोब बोद मोजां मोनो थास' बिबार जेब्ला थास' बिबार मोननाय बोथोर जायो ना। अब्ला बांसिन जोंहा न'थास' बिबार बेखौनो जानाय जायो।
औ ओमफाय थास'खौ खारदैजों ना थावजों संनाय जायो बांसिन
ओ जोंनियावथ' थास'खौ आं दासिम थावजों संनायखौनो बांसिन मोनजादों आं खारदैजों संनायखौ मोनजाफेराखै
अ अ जोंना माने ओ था खारदैजोंबो जायो आरो जोंना थाव बाहायालासे नि थास'आ बिबाराथ' मानो नालाय बेयाव गोखै होनांगौ जायोना थावजों संबाथाय ओमफाय खारदैजों सङोब्ला बेयाव थाव ओ गोखै होबाब जायो आरो खारैआनो बेनि माननाय ह हुबथायो
ओमफ्राय खा-खारै जों संबा बे ओ जानायाव बेनि सादआ माबायदि जायो
खा आंथ' खारदैजों संनायखौनो साबसिन मोनो आरो थावजों संनायनिख्रुइ ए टेस्त आथ' एसे ओम मा होनो गोबाब जायो आरो इसे ओमफाय थावजों संनाया एसे गोखैहां इदि जायो गोखै होयो नालाय ओमफाय ना गोरान होफायो जोङो खारदैजों सङोब्ला बेयाव ओ थास' बिबारजों खारदै ना गोरान बिदि होयो आरो‌
औ थास' बिबारखौथ' औ थास' बिबारखौथ' बांसिन जायगायावनो ना गोरानजों जानाय। खो नुनो मोनो आरो
औ औ ओमफ्राय अमाजोंबो जायोदा?
औ जोंनियाव। थ' अमाजों बांसिन जानाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो ना गोरलैजोंबो जायो। ओमफ्राय ना। ना गोरानजोंबो जायो आरो ओमफ्राय थास' आथिंखौ बांसिन ना गोरानजों जा जायो आरो ना। थुरना गोरान बेबायदि होनानैहाय बेनिफ्राय आरो लाफा ओंख्रिफोरखौबो आं मोजाङानो मोनो। लाफा खारैजों संनाय लाफा दोलो ओंख्रिखौ मोजां
औ ओमफ्राय ओ लाइ लाफा लगायनानै बिदि संनायखौ नाजों संजायो दा?
आङोथ' नाजों संनायखौ मोनजाफेराखै।
ओ ओ लाफा लाइखौ लगायनानै मैद्रु सङो बेखौ जाफेरबाय दा?
औ बे। खौ जाबाय नाथाय बेयाव ना होनायखौ जाफेराखै आरो।
ना होबाथाय जोंना खारदै होनानै बेखौ एफ्लेयो आरो मैगंखौ। एफ्लेनानै ओमफाय नाखौ। फ्राय खालामनानै होनाय जायो बे।
ओम अ ओरैनो थ' जोंनियावबो लाइ लाफा मैद्रु बेखौहाय बिदि बयल खालामनानै जायो आरो।
औ। अ
ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ‌ नोंसिनिथिंजाय बे सजनानि बिलाइ गोरलैखौ जायोना जाया माने ओंख्रि गोबाब‌ जे जायो सजनानि बिलाइ गोरलैखौ।
औ बेखौबो जायो माने ओ जेब्ला औ। ओ गोजां बोथोरावथ' लाफा लाइ बेखौ मोनखायो नालाय। नाय न'आवनो फोनाय नङाबा बायनानैबो मोनो ओमफफ्राय गोलोम बोथोरावथ' ओंखाराना बेफोरो।
औ
खम बे। होमबाना जों खारदै ओंख्रि जानो लुगैबाथाय बे सजनाखौनो जायो आरो। सजना बिलाइजों ओमफ्राय माबा माबि गोथां मैगं होफानानै खारदैजों जायो। बेखौ ओमफ्राय एवनानैबो जाजायो। सजना सजना बिलाइआ ओमफ्राय आरो बिबाराबो जाजायो। बियो आरो फिथाइखौथ' दालिजों जानाय जायोना?
औ बिबारखौ माबोरै जायो नोंसोरो?
बिबारखौबो एवनानै जाजायो आरो।
अह ओरैनो बिबार गोजा एवनानै जायोना औ ओमफ्राय औ।
आरो मैथा ओ ना बिदिखौ मोजां मोनो दा?
औ मैथा नाखौबो मोजां मोनो आरो बे मैथा फिथाइजोंबो सङो ना?
औ आं नाथाय फिथाइजों जा फेराखै आरो दिनैसिम।
अह आरो ओ नोंसोरनिथिं जे मैथा बे फिथाइखौ आसार बानायो नामा?
औ आसार बानायनाय नुफेरदों आं आं नाथाय जाफेराखै आरो दिनैसिम। आरो जेलि बानायनायबो नुदों आं।
औ औ आंबो बेखौ खोनानो मोनदों आं नुवा खै आरो जाफेरनायबो जायाखै आरो दासिमाव।
औ औ बे ओ जेलि थायोना बायनानै जे मोनो। गोजा कालारनि बिदिनो जायो। बेे एसे गोख बेहांजायो आरो
ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय आरो बर'फोराथ बेबायदिनो बांसिन माबा बाजार हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनायनि अनगायै बिदि मैगं थाइगं खांनायखौसो जायो नङा होमब्ला? जेरै नाखि ओ लाउ बिजौ जोगोनार बिजौ बेफोरखौबो जायोना बहल बिजौ बेफोरखौ
औ औ लाव बिजौखौ जाफेरबाय दा एवनानै आलुजों जानाय जायो आरो जोंना ओमफ्राय ओ खारदै खारदै ओंख्रि गोलोम बोथोराव आं दहाय होनदोंमोन ना। सजना बिलाइजों ओमफ्राय लाव बिजौखौबो होफानानै जाजा जायो आरो। द खारै सङोब्ला ओमफ्राय आरो थावजोंबो एवनानै जाजायो।
अ जोंनियावथ' बेबायदिनो बांसिन फाजा जायो आरो जोगोनार बिजौ लाव बिजौ मोन्नैखौबो फाजा जायो आरो लोगोसे बे लावनि बिगुरखौबो जायो आरो जोंनियाव फाजा एवनानै।
औ एवनानै जाजायो औ। बाथोन बानायनानै। औ ओमफ्राय मा होनो मैदुफुलनि बिगुरखौबो जाजायो बाथोन बानायनानै।
अ आंथ' बेखौ जाफेराखै ना
औ खारदैजों औ खारदैजों जाजायो बेखौ। खौबो ओमफ्राय आरो मैदुफुलनि बि बिबारखौ जाफेरबाय दा?
औ बिबारखौथ' अनला ओंख्रियाव होनानै ज जायो जोङो।
औ ओमफफ्राय जोंना अनलायावबो होयो ओमफ्राय आरो ओरैनो गोजा नाजों बेखौ बिबारखौ एवना सुनानै जायो आरो गोखा जायो दा बे।
औ जोंनियावबो बेबायदिनो जायो माने अनलाजों जायो आरो बाथोन एवनानै बाथोन देनानै जायो आरो।
औ ओमफ्राय आरो बिनि मैदुफुल बिफांनि गोरलै बिलाइखौबो अनलायाव होनानै जायो जोंना। गोखा जायो आरो एसे ओमफायो ओ बिनि ओंख्रिनि कालारा ओ खायमा गोथां खालारनि जायो आरो
अ अ औ जोंनियावथ' बेखौ जा फेरनायखौ आं नुवाखै नाथाय बे बानलु रोसि लोंनायाव बिदि ओ मैथ्रुनि फिफांनि रोदा नामा बेखौ होनाय बिदिखौसो नुदोंमोन आङो।
अ अ। आं नुफेराखै बिदिखौ।
आमफ्राय आरोबाव बिदिनो ओ मानिमुनि खिफि बेन्दों बेफोरखौ जायोना नोंथांमोना?
ओं जायो जायो मानि मुनिखौथ' एवनानै जायोना? बेनिफ्राय बेखौथ' ओंख्रि संनानै जायो बे खिफि बेन्दोंखौ नाजों जाजायो। ओमफ्राय आरो दाउ बेदरजों जा जायो बिदिनो। ओमफ्राय आरो मालाबा बै ओ हाग्रायाव मोननाय जारि मैगंआ बेफोरजों लगायनानै ओंख्रि संगोन दाउजों बेखौ।
औ जोंनियावबो बेबायदिनो बे ओ जारि मैगंफोरखौहाय बिदिनो ओ दाउ रोसिफोर फुदुंनायावसो एसे लोमजा ज्रो फोर मोनबाथाय बेफोराव होनानै जायो आरो आरो ओ खिफि बेन्दोंखौथ' जोंनियाव बराबो बानायनानै जायो आरो। आरो लोगोसे मानिमुनि खौ नाजोंबो रुनानै जायो जोङो। ओमफ्राय ओरैनो आलु होनानै औ आलु होनानै भाजाबो जायो आरो
औ मानि मुनियाबो होजायोना बेफोराव उम गासैखौबो लगायनानै जाजायोना बेफोरो? जोंनि उदैनि थाखाय देहानि थाख साबसिन आरो बेफोरनो।
औ औ उदैनि थाखाय मोजां होननानै बुङो आरो माइसुन्द्रिफोरखौ। बो बाथोन जायो जोंनियाव मायसुन्द्रि रोदा मायसुन्द्रि बिलाइ बेफोरखौहाय। नों जायोना?
माइसुनद्रिखौ आं बाथोन जाफेराखै नाथाय, नाफोरजों दाउजों बिदि जाफेरदों आरो।
अ जोंनियाव बांसिन बाथोन जायो। माने बेनि रोदाखौ।
अ अ ओमफ्राय रोदाया गिदिर माबायदि? टाइपनि जायो बे?
बेनि रोदायाथ' हा सिङाव थाङो माने गुफुर गुफुर जायो आरो। एरखुनांगौ जायो। ओमफ्राय एरखुनानैहाय, रोदा गिदिरनि सायाव आरो फिसा फिसा बिदिनो रोदा सा थायो ओमफ्राय बेखौ साफा खालामनांगौ आरो।
अ ओमफफ्राय देनानै जायो नामा?
औ। ओमफफ्राय सामब्राम फानलुखौ एवनानै। ओमफ्राय बे रोदाखौ गोथाङैनो देनानै जायो आरो।
अ अ गोखा जायो नामा बे?
गोखााथ' बेबायदि जाया जेबो।
अ अ।
औ। ओमफ्राय आरो अन्थाइ बाजाबफोरखौबो जायोना।
अ अ औ जायो बेखौ।
औ दे बिदि
औ दे दोनथ'सै।
औ।